औ खुलुमबाय नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथां।
आङो ओंखाम जाखांनानै ओरैनो
अ नंगौ नामा नोंथां? आंबो नै दा बावैसो जि जाखांनानै जिरायनानै दंगासिनो नोंथां। माने बोथोरा गरम ना ओंखायनो बाहेरायावनो जिरायना दं। ओमफाय नोंथाङा आंनो बे समाव आंनो कल खालामनायनि आन्दोआव माब
नंगौ नोंथां बिनि गाहाय जाहोना जाबाय दा आङो नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन आथिखालाव सोलिफुबाय थानायनि जेंना जेरै बुंनो थाङोब्ला दै गुबुंले जानाय । बियो मानि थाखाय जानो बांबोगासिनो दङ' आरो बियो बेखौ बोरै बन्द' खालामगोन? एबा होबथागोन आरो बिखौ जोंहा होबथायोब्ला मा मुलाम्फा दङ' बिनि बागै आङो सावरायनो था खाय नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन नोंथां नंगौ नोंथां।
दै गुबुंले जानायनि माखासे जाहोनफोरखौ आं नोंथांनो फो फोरमायग्रोनोसै बेनिफ्राय दैखौ माबोरै संरैखा खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथां थांनो एसे फोरमायनोसै आङो जागोनदा नोंथां। औ दै गुबुंले जानाय होनोब्ला नोंथां माने जोंहा दैया मैला जानायखौ फोरमायो आरो ना नोंथां। जेनेबा दैया बोरै मैला जायो बा जायो होनोब्ला जों गिबियाव आबाद फोथारनि बागैनो बुंग्रोनोसै आङो आबाद फोथारनियाव दैफोरा बोरै गाज्रि जायो जेरैहाय गोबां बिबांनि रासायनारि हासार रासायनारि मुलि जेरै एम्फौ फोथैग्रा बा हाग्रा फोथैग्रा बेफोरबायदिखौ बांद्राय बिबांनि बाहायोब्ला जोंहा दैया बेयावहायबो गुबुंले जायो आरो बेनि अनगायै जोङो नायोब्ला जेरैहाय माखासे दैमा दैसाफोराव जाबोर जाथोर बा गाज्रि बा माबा जिब जुनार बायदिसिना थैनायफोरखौ गारहरोब्ला दैया बेहायबो गुबुंले जायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जों नुनो मोनो गोबां गेदेर गेदेर कल कारखानाफोराव माखासे दारिमिनफोराव माने दिहुनथायाव गोबां दैनि गोनांथि जायोना नोंथां बे दैनि गोनांथि जानायखौ बिसोरो बाहायखांनायनि उनाव माखासे गाज्रि दैफोरखौ बिसोरो नालाजों माखासे दंग' बा दैमा दैसाफोराव बि सोरो हगार हरो जायनि गेजेरजों जोंहा दैया गुबुंले जायो आरो नोंथां आरो बे दै गुबुंले जायोबा माखासे बे दैयाव थाग्रा जिबिफोरा बिसोरनि थांना थानायाव गोबां गोहोम खोख्लैयो बेल' नङा जिबिफोरल' नङा बेजों लोगोसे जोंनि सुबुं माहारियावबो थांना थानायाव गोबां गोहोम खोख्लैयो आरो नोंथां। थिक बिबायदिनो टाउन सोहोराव नायोब्ला नोंथां गोबां जोङो दंग' बा ड्रेनफोरखौ नुनो मोनो बे द्रेन फोर फोराव गोबां सुबुंफोरानो मा खालामो गावसोरनि जि नाङै बुस्थु बा जाबोर जाथोर गार जानाय मुवाफोरखौ बिसोरो बेफोरावसो गारला‌ आं बुंनो सानोदि बिसोरो बेयाव गारालाबखनो माने बिसोर दास्बिन खालामनानै बा मोनसे जायगा थु जायगायाव थुबुर खालामनानै दोनोब्ला मोजां जायो होननानै आं सानो आरो ओमफ्राय बेखौ जोङो फोसाबनो होननानै बुङोब्ला माबोरै फोसाबनो हागोन जुदि बेफोरनि थाखाय जों मा खालामनांगोन गासैबो जायगायावनो थाङै थाङै जोङो बेनि सोमोन्दै सावरायनांगोन आरो सांग्रांथि मेल लानांगोन जोङो माबोरै दैखौ मैला जानायनिफ्राय होबथानो हायो दै गैयाब्लाथ' जोंहा थांनानै थानो हानाय नोङा आरो गासैबो जिबियानो जिउ गोनां जिबिफोरा थांना थानो थाखाय दैनि गोनांथि जायो आरो जुदि दै गैयाब्ला बिसोर रावबो जिउ गोनां जिबियानो थांनानै थानो हानाय नङा बुंनो थाङोबा जोंनि बुहुमाव स्निजि से जौखोन्दोआनो दैजों बुं फबनायमोन ना नोंथा ओम फाय बेनिनो स्निजिसे जौखोन्दोनि दैजों बुंफबनायब्लाबो जौसे जौखोन्दोआव जोंहा थाम जौखोन्दो दैयाल' जोङो लोंजानाय दै आरो नों थां बिनिनो गुजिस्नि जौखोन्दो दैया जोंनि थाखाय लोंजानाय नङा लैथोफोराव मोननाय दैफोराथ' गोबाबसो जायखौ जोङो लोंनो हाया बा जों लोंनो थाखाय बा जोंनि थाखाय बेयो मोजां नङा आरो बेनिखायनो गोदै दै होनोब्ला जोङो बांसिन हा सिङाव मोनो हा सिङाव मोनोब्लाबो माखासे दै फोरा माखासे आइरन गोनां होननानै जों बुंनो हायो आरो मैला गोनां होननानै खायफा खायफा जायगायावल' दैखौ मोनो मोजां दैखौ मोननो हायो बिदिनो जोङो दैनि संरैखा खालामनाय बुङोब्ला बोरै खालामनो हागोन दैखौ संरैखा खालामनोबा बिफां लाइफांफोरखौ गायनांगोन आरो बिफां लाइफांफोरासो अखा हाहोनानै दैखौ जोंनियाव फिन गिदिंहोफिनो आरो नोंथां ओमफ्राय बिदिनो जोङो अखानि दैफोरखौ दोनथुमनांगोन आरो जुदि नोंथाङा माबा मोनसे मा मुवा सुनायबा नोंथाङा। मोखां सुनाय हाथाय हुनायफोराव दैखौ ओरैनो एंगारलाबायगारनो नाङा आरो नोंथां। बेखौ जोंहा दैखौ संरैखा खालामनांगौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि जायगायाथ' दैनि दा आंखाल बा जेंनाखौ जों नुनो मोनथ'वाखै। मानो होनोब्ला जोंनि जायगाया ओरैबायदि मोजां जायगायाव दङ बा जोंनि जायगाया मिथिंगानि सोरगिदिं बेंखन जाना थानाय बा सोमखोर बिफां लाइफांनि सोरगिदिं बिफांजों बेंखन जाना थानाय बेनि थाखाय जोंनाव दैनि जि आंखाल बा जेंनाखौ जों नुनो मोनाखै बेनि सोलाय जों गुबुन फारसे। गुबुन रायजोफोराव नायोब्ला बा हा दोरफोराव नायोब्ला। दैनि गोबां जेंनाखौ जों नुनो मोनो। बिथांमोना दैखौ गोबां बेसेन गारनानै बायनानै गुबुन जायगानि। फ्राय लांनांगौ जायो बुंनो थाङोबा आं जोंनि भारतनिनो राजस्थानफोरखौ बुंनो सानो राजस्थान रायजोफोरखौ। बेहाय मा बिसोरनियाव दैखौनो मोननो थाङा जाय जायगाया रानस्राव बालाबारि आरो। बेफोरबायदि जायगायासो जायगानि मानसिफोरा दैनि जि गोनांथिखौ बेखौ मिथियो जोंनि सुबुंफोरा दैनि गोनांथिखौ एसेबां मिथियाबो जानो हागौ । मिथियो बिसोरो मोनसे समाव मिथियो जेब्ला बिथांमोना बा जोंनि जायगानि सुबुंफोरा आबाद मावो बे समाव मिथियो । मानो होनोब्ला जोंनि बे समाव आबाद मावोब्ला माबेबा समाव अखाया हाया अब्लाथाय बिसोरो दैनि गोनांथिखौसो बे समावल' बुजिनो हायो आरो माने। जेनेबा बिसोरनो दैनि गोनांथि जायोना आबादाव अब्लाथाय अखा हायाब्ला आबाद फोथारा रानस्राव जायो, अब्लाथाय सानो अखा हायाखै मायाखै होननानै बेफोर गासैबो जाहोना मिथिंगायाव जोंनि माखासे गुबुंले जानायनि जाहोनावबो बेफोर दैनि अनजिमा बा अखा हानायनि अनजिमाया खमायनायनि जा जाहोन जायो जानो हागौ आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो दंग' बायदिसिनाफोरा दै गुबुंले जानायनि थाखायबो बा अखा हायैनि थाखायबो माने रानलांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो नोंथाङा। बा नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों आरो नोंथां। सोंनो हागोन औ जेनेबा बिफां लाइफां गायनायनि जोंनि मुलाम्फाया माबायदि आरो बिफां लाइफां गैयाबा जोंहा थांना थानायाव माबायदि हेंथाबा गोहोम खोख्लैगोन गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन बेनि सोमोन्दै आं नोंथां। निफ्राय एसे मिथिनो लुबैदों।
जागोन नोंथां सिगाङावनो नोंथाङा नोंथांनि दैनि जेंना आरो। बेखौ बिनिफ्राय बोरै मुलाम्फा मोनो, बे दैखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखियोब्ला बेखौ फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय। जेब्ला नोंथांनि सोंनाय बायदियै आंबो आंनि फिननायखौ होनोसै नोंथां बिफां लाइफां गायनायनि मुलामफा, बिफां-लाइफां गायनायखौनो इंराजियाव प्लेनथेसन होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां। गोबां बिफांनि जों बिबांनि जोंहा बि बिफां गायोब्ला मा जायो जोंहा आबहावाया जोबोद गोग्गोम गोरा थाजिम जायो आरो नों थां आं सुंद'यै बेफोरखौ बुंगोरनोसै, बिनि उनाव आङो मुलामफाखौ मोनफा मोनफा बुंलांगोसै आरो। बेनि उनाव जोंहा दंफां लाइफां गायनानै मा रांखान्थियारि आरजिनो हायो आरो नोंथां। दासान्दि मा ओ जोंहा दावहानि थाखाय गेसनि बिबाङा एबा बेसे बांगासिनो दङ बिनि थाखायनो जोंहा दंफां लाइफांफोर दङब्ला बेखौ बन हिसाबै फानोब्ला जोंहा रां आरजिनो हायो आरो। बिनि उनाव मा बिफां लाइफांनि थाखायनो दाावमा दाउसा जिब जुनारफ्रा थांनानै दं आरो। जेरै दाउ दाावमा दाउसाफोरा दंफांनियावनो बाहा लानानै आरो दंफांनि फिथाइफोरखौ जानानै थांनानै दङ। बिदिब्ला आङो मोनफा मोनफा फोरमायलांनोसै दंफाङा जोंनि थाखाय माबायदि मुलाम्फा होगासिनो आरो। हावाखौ बोरैहाय संरैखा खालामासिनो दङ। गिबि गिबियावनो जोंनो अक्सि दंफाङा मा होयो अक्सिजेन होयो अक्सिज मा खालामो फथ तिजिस नि गेजेरजों अ बिफां लाइफाङा फटसेनटिसनि गेजेरजों मा आदार बानायना लायो आरो मा अक्सिजेन नागारो बेनिफ्राय बियो जों हगारनाय गेसखौ कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौ मा बोनानै नै ल लायो आरो बिनि जुनैनो मानसि आरो जिब जुनारफोरा थांनानै दङ आरो नोंथां। बेनि उनाव बेयो मा खालामो बार मणडलाव बांबोनाय कार्बनडाइ अक्साइद गेसखौ बोनानै लागासिनो दङ बेयो मा आदार महरै बेखौ बोनानै लायो आरो जोंनो अक्सिजेन हरनाय जायो बेनि उनाव ग्रिन हाउस गेसफोर बिबांखौ मा खम खालामो आरो मानो होनबा दासान्दि ग्लबेल वार्मिंनि थाखायनो ग्रिन हाउस गेसा बांबोगासिनो दङ आरो आब अ सोलायनाय जों जुजिनायाव मा खालामो जोंनो मदद खालामो। आरो बेबायदिनो ग्लबेल वार्मिंखौ खम खालामो जेरै बागान गायनाय एबा ग्रिन हाउसनि गोहोमखौ खम खालामनानै बुहुमनां बिदुंखौ खम खालामनायाव मदद खालामो। बेबायदिनो जोंहा मा खालामो हा खुरखायो गोबां बिबांनि अखा हायोब्ला मालाबा मालाबा बेयाव मा खालामो दंफांनि रोदाबफ्रा हाखौ जोबोद गोरायै हमथानानै दोनो आरो नोंथां। माने बारहुंखाफोर बारबाबो अखाफोर गोरा अखा दामब्राफोर फैबाबो मा बेखौ हाखौ खुरखानो हाया आरो। आरो बेनि उनाव मा खालामबावो दैनि सम्फदफोरखौबो जोंनाव संरैखा खालामनायाव मदद खालामबावो आरो जेरै मा होनो दैनि वाटार लेभेल एबा वाटार बिबां दै बिबांखौ मा गोथौआव हगार हरा आरो बियो गोजौआवनो हमथानानै लाखियो मालाबा मालाबा खराननि समाव मा बियो जोंखौ ओ दंखलनिफ्राय दै मोनो एबा दंखल दै खरनिफ्राय दै माबानायाव बोखांनायाव जोंखौ मदद खालामो आरो। आरो बेबायदिनो बिफां लाइफां गोबां थायोब्ला अखा हानाया जोंना साबसिन जायो बोथोरावनो अखा हायो जेब्ला जोंहा माइ गाय माइ गायनाय फुनाय बे बोथोराव होनांगौ जायोना बे बोथोरावनो सम मथे अखा हायो आरो बिफां लाइफां थायोब्ला जायखौ इंराजियाव बुंनाय जायो वटर साइकेल। बेनि उनाव जोंहा दंबावो बिफां लाइफां गायनायनि मुलाम्फाया जेरै मा होनो आबहावाखौ समायना लाखियो आरो जेरै मा होनो दंफां लाइफां गैयाब्लाथ' मा गाज्रि नुयोना आरो जाय जायगायाव दंफां लाइफां गैया बिनि बिदुङआबो गुदुं जायो आरो थानो हायै जायो बेबायदिनो बिदिन्थि हिसाबै टाउन जोहोराव मा होनो बिफां लाइफांनि बिफाङा जोबोद खम जायो गरमनि समाव जोबोद गरम जायो आरो बेयाव थानो हाया जायो बेनि थाखायनो बिफां लाइफां थानाय जायगायाव जुदि नोंथाङा थायोब्ला गुसु निजोम मोजां मोनो आरो गोसोखौ आरो मा जोंनि आबहावाखौबो सोमखोर समायना नुनायाव मदद खालामो। बेबायदिनो दंफां-लाइफांनि सायावनो सोनारनानै दङ' जोंहा। बुंनो थाङोब्ला हाग्रानि जिब-जुनारफोर आरो। बियो मा खालामो दंफां लाइफाङा हाग्रानि जिब-जुनारफोरनो थाग्रा न' होयो एबा खुलि होयो जेरै गोबां दाावमा दाउसाफोरा एम्फौ एनलाफोरानो दंफांनि सायाव सोनारनानै दङ जेरै बुंनो थाङोब्ला हां लानायावनो होनजायो आरो जानाय लोंनाय आदार जानाय लोंनाय आदारखौ बोरै होनबा जानाय लोंनाय आद फ्राय मा बुंनो थाङ फिथाइ सामथाइखौ जानानै दाावमा दाावसाफ्रा थांनानै दङ आरो नोंथां बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला बार गुबुंले जानायखौबो सामलायो आरो बियो कारमनदल बेबायदिनो जोंहा बार गुबुंले जा फ्राव गेसफोर दङ बारफोर दङ जेरै बुंनो थाङोब्ला कार्बन मन' अक्साइड सालफार डाइ अक्साइड नाइट्रजेन अक्साइड बायदि खहा गोनां गेस आरोखिनाा नोंथां जाय मा खालामो जों हां लानायाव जोंनि देहानि सिङाव थाङोब्ला जोंनि अंगफोरखौ गाज्रि खालामो आरो जेरै जोंनि लांस लिभार बिखाफोर खौ गाज्रि खालामो । बेयो मा बे बारफोरखौ सोबनानै लानानै मोजां बार दिहुनो आरो बेनि उनाव जोंनो बिफां लाइफाङा जाग्रा आदारबो होयो जेरै बबेबा माखासे बिफांनि बिलाइफोरा मुलि जायो जेरै नियम होनो सेवरा होनो बेफोर मा खालामनायाव कलगेट बानायनायाव एबा हााइ फुनायाव जोंखौ गोबां मदद खालामो । आरो जोंनो